खोनादों। औ मारैमोन खबरफोरा नोंथां?
मोजांमोन नोंथां, नोंथांनालाय खबरा बोरै?
गेजेरावनो नोंथां मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा। नोंथाङा मानोबाफोर कल हरदोंमोन?
आं कल हरनायनि जाहोना जाहैदों नोंथां दाखालि बावै फरायसालियाव मोनसे प्रजेक्ट हरदोंमोन आरोना
अह।
प्रजेक्टआ जाहैदों गोदो गोदाय सुबुंफोरा बोरै थांनानै थायोमोन
अ।
औ। हेल'? खोनायासै नोंथां नोंनि रायलायनायखो। हेल' एह